हेल' खोनादों
हेल' खोनादों खोनादों खोनादों
मानो जायासैथाइ आंना
एबार जागोन खोमा
मिथिला आरो
हो
गाव हरदोंमोन ना नों हरदोंमोन
दहायथ' आं हरदों खनसे खननै नों हरनियाव जादोंमोन दहाय
बेलेग ना बेलेग हरदो सोरबा हरदों होननाया
अ बेलेग हरनाया मोनदिया मोजाङै माबा टावार गैयामोन ना
अ अ
दानलांबाय थादों माने ओमफ्राय माबाबो जायासै उम
गाबोननिफ्राय बिदिनो खालामनांगोन
ओं दा दय होनाय बायदिखौनो खालामनांसिगोन आरो
उम
अखा खोरोम अखा मोफालामना
मा खालामदो
हाथरखिबो बारा गैया गोसोम जाजोबना दं
आरो दाख्लिनि बेसे दै फैगोन खोमा
दाख्लै बायदि दै फैबाबो जोंनियाव फैनाय बायदिखौ मोनासै
जोंनियावथ' फैयासै ओमफ्राय ओरैजाय बिथोरफोरखि थांजोबदों नै दैया
आ
गे गुथे माइ गायनाय साय गायनाय गुथै हाब्रु फैलसै ओइ सोदोमसै इसोरनियाव
हो
माबाया मा होनो सिलायाव इसोनिथिं बिसिनि गामिथिं सिलायावनो फुरा हान्थुसे हान्थुसे फलब गोजानो
दैया
इसानावबो फलब फलब
ए आं बे फन्द हरगासो दंमोनहाय आंनाव
सोर
है बेयो मा होन मैगं फानग्रानि माबाया
फिसाजो
उ हमबाथाय दानलांगोनसो नामाथाय बेयो
ओ दाहायलाय हर हर उनाव
उम
माबागो
आ
माबा सोंनो खोमा
उ माबनोसै हा जालाय
सिमोन दैमा खर'फोराव बेरायनो बोरै जाना दंथाय
दा अखा हानायसो मानायसो बारा थिग जानाय नङा खोमा लामाया माने बारा दिनैसो सानदों दोंदो ना
मे दाख्लै नि दै जानानै गुथे लामा सामा सो माबाजोब्बाय नामा
उम। जानो हानाय जों नायहैयाखैना मालाबा। ह'जायाव।
ओं।
जानो। इयावबोथ' एसे लामाफोरा माबामोन ना। मालाबा। बेरायहैनानै नायग्लिं जोबनांसिगोन।
उम।
नाय गिदिं नायगिदिं फैनांसिगोन।
संकुं फोरथिं। फल'ब जाहैदोंना जाहैयाखैथाय।
हा।
सं ओइथिं बितोर थिंजाय सिमेन दैमानियाइ आफांथिं। फलप जाहैदों खोमाना इथिंबो।
जाहैनोहानाय ओं।
अबे अबेबा इथिंनो बे आफांथिंनो। माबाथिं गथे जुखाम बेसेबा गायनाय। ओमफाय मैगं गायनायखो थे फलब गोजा नुदोंमोन आं दहाय। निउसाव। खम लस जादो इयो मानसिफोरना ओं इनि इनि फलब थांनानै।
गायनाय फुनायफोरा।
फुनायफोरा आरो सो सोरबा सोरबा। थ' गायखानायफोरा फल'ब खोबना होबाय गायनोबो हाला।
उम
बे फलवा माबाबाथाय रानबाथाय हाब्रु जायो माबा हा गा जागोन ना? बाला जागोन इयो।
फलगा। हाब्रुबा हाब्रु जायो ओमफाय हाबाथाय हा जायो आरो।
औ।
जायगा लाना जायगा एसे माबायाव हाब्रु जासिगोन।
ओम बालाथ' जाया।
गोथौ जायगायाव हाब्रु जायो ओमफाय गोरान जायगाबाथाय बाला जायो आरो।
जेरावबो फल' हैजोबथारदो खोमालै। गोथौ जायगाफोराव माबा जागोन इयो। गोथौ' जायगाफोरनियाथ' मोजां जासिगोन।
गोथौ जायगानियाथ' अबाव फल' गोलैबा मोजां जानो।
गोथौ जायगानिया मोजां जागोनब्रा गोरान गोरान जागोन ना
ओम हमना हैबाथाय रानबाथाय मा जानो। होनबाबो फबबाथाय माबायो इयाव माबा माबि गायजाफिनला। बिदि जायो। नोंखो इ दैया माबानानै फबफैबाथाय।
ओं।
जाजोबो ह' बाला जाजोबनानै हास हासार गैयि बा मोनसे जाना थाजोबो ओम माने बालाफबजोबनानै बालाथार जायो आरो बांद्राय बाला जायो आरो अफार दा जोंहानि न' खाथियावबो जालायग्रा खाथिया बेयावबो उम थांनाय बोसोराव थांनाय बोसोर नोङा इनि सिगाङाव दै लोमनानै बाला खबफिनजोबनानै दा एयाव माइखोनो गायजाया बाला अफारथार माने उम
लखबबाथाय माबाया जाया माने
उम
समा माथो ओरैजाय जनायथिं ओमफ्राय ओइ माबाथिंजाय गुथे फल' गोजा मानसिफ्रा माइखौनो गायनो मोननाय नंला माथो होनबा
माइखोनो गायनो मोननाय नोङा थ' आरो हालेवनानै जुदि सिंनिफ्राय माबा ओंखारोबा गायजागोन बाला मा होनो जायगाया गोथौबाथाय हाब्रु हाब्रु जाफिनबाथाय जाहाना दायो बाला गोरानखाना जायगायानो ओमफ्राय आरो बेनि सायाव बाला बुसुमबाय
जिसिपि जा जो जसिपिजो जावनानै जावगारनांगो आरो होमबाना माबायो गायजायो
ब बेखौ जावगारनोबो माथो
जावगारनोबो फैसा नांगोन ना
सा नांलायगोन देग्लाय मानसिफोरा बिराद लस जागोन खोमा गायनो फुनो बिथोरफोरनिया
बिथोरनिया लस जागोन खिन्थु दै मोखांफोर
मोखांफोरनिया मोजां जागोन ओं ए दैमा जिं जिं दैमा जिं थानायफोरनिया
उम उम
ओइयो जोंनि जोंनि हजों गामि थांग्राथिं
ओं
ओइ बैसां गामि खिनियाव बेखिनियावबो माबाहैदो नामा माबाहैदों नामाथाय फबहैदों नामाथाय दैबाना जानानै
नोंसोरनिखै ओ माबाखै ओं बगर सापरिखै
ओं
औ दैबानाथ' जाजोबदोंमोन इफोरखै दै बानायालाय हा
न'सिम मालाय फलब फबनाय नुदोंमोन माइ सारना दोननायफ्रा
सिजोबदोंमोन
उम
मा जायो मिथिला आरो आरो अखा हाबावगोनसो
दै जाजेनदोंसो आरो दंबावोसो जानो स्टार्ट जादोसो
उम जोंनिखैथ' जेबो प्रब्लेम गैया र' बेलेग जायगायावसो
उम
ना बैसोआ थानोबो जायगा मोना
थानोबा जायगा मोनाथ' आरो
जोंनाव याव मोखांखाय फैस्लाबा आफाङाव थांजोबो
उम फैबाबो माने न' लोमलायनाय जाला आरो जोंनाव
फोथारफोरावनो इसे
फोथारफोरावल'सो जाबाय फोथारावबो एसे गोथौ गोथौआनो जाबावा
उम
मा
बेनिफ्राय लांनानै ओरै थांङोमोन माने
उम
दाखलैयै दैमा थांग्रा लामायाबो लोमजोबदोंमोन नामा?
दाख्लैयो इखिजाय लोमाखै दैमा थांग्रा लामाया
औ
बे माबायल'सो सिमेन्ट दलंनि माबायल'सो गोथौथार जाबाय
बे बग्रिबारियाव बबेनि दै फैनाय
ओइ बग्रिबारिनिया ओइखिजाय जोंहानि न'खैनि बे दालाय माथावरि गैया बेखिनिफ्राय बोहैबोनाय ह नना
सिगां सिगां ओरैसो फैयोन ओमफाय एबार खनसेआव ओरैसो फैबाय माने
उम लामा सोलायबाय थायो आरोना इखैनो फैखायोमोन सिगां बे ओं एसे फैनानै उनाव सो चेनस जाना ओइखि थांदोंमोन
उम
एबारबा मा जायो अखा हाबा
उम
दाख्लैबोथ' बिदि अखा गोसा हाबाय थायाखैमोनथ'
माबालै देम खुलिना हरदो
अ देमखौसो खुलिना हरनायखायसो नङाबाथ' अखाया बिदि ज्राम ज्राम गोसा गोसायानो हायाखै
उ माने अ बिथिंजाय हाजो हाजो जायगाफोरनिया लाखिनो हाला ना गथाय गावसोनानो माबा जाजोबबाय खुलिना हरबाय
दे